खोनादों बुंलाय
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
दसे सम राय्लायनो हागोन ना
औ रायज्लायजागोन नोंथां
अ ओ आं दा माने आबहावा गुबुंले जानायनि ओ सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदों
औ रायज्लायजागोन दे
आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायोआनो जेनेबा
औ
आबहावा गुबुंले जानाय जेरै बिदिनो गारि मथरनि उखुन्दै ओंखारनाय आरो बेबायदिनो जेनेबा दारिमिन कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै बा गेस आरो बेबायदिनो जेनेबा बिफां लाइफां दाननाय आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा गाज्रि ओ रासायनिक माखासे माखासे मुलि बाहायनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो माने आबहावाया गुबुंले जायो होननानै जों मिथिनानै मोनखायोआरो आरो बिनि गेजेरावनो जोङो गोदो गोदाय जेनेबा आबहावा गुबुंले जानाया बांसिनानो खममोन होन्नानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि माने ओ कलकारखाना बा गारि मथर बेफोरबायदि रासायनिक मुलि बा बाहायनाय बेफोरबायदिखौ जों जोबोर खम मोनो। आरो सिगां समावथ' जोङो बेफोरबायदिखौ नुनोनो मोननो थाङामोन होननानै जों बुं नो हायो जायनि जाहनाव माने आबहावाया जेबो गुबुंले जानायनि खाबु थाहैयामोन आरोना। बेबायदिनो जोङो लासै लासै माने मानसिफ्रा बा बांसिनानो जेनेबा सुबुं अन जिमा बांबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव थानो जायगा नांगौ आरो जाग्रा जानाय आदारनि आं आंखाल जाबाय बेफोरबायदियाव माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ जायगाफोराव थानाय जायगाफोरखौ जेरै थानो थाखाय बिफां लाइफांफोर दानस्रांनाय बेफोरखौ बेफोराव न' लुनाय न' बां लुनाय बेफोरबायदियावहाय गोबां माने आबहावायाव गुबुंले जादोंनानै बुंजों बुंनो हायो आरो बिनि अनगायै बो जेनेबा दैज्लां बोथोराव ओ अखा बुरजा हायोब्ला हा गिसिखानाय मान होननानै बुंब्ला बे बिफां लाइफाङा हाखौ रोदाजों हमथानानै लाखियो आरो हा गिसिखानाया बेफोरबायदि बिफां लाइ थायोब्ला खम जायो जों मिथिखायो आनो बेखौ आ ओम बेबादि बिदिनो बिफां लाइफां दानोब्ला जों दैज्लां बोथोराव अखा बुरजा हायोब्ला हा गिसिखायो आरो दैबाना फोर जायोब्ला हाया सुस्र'लांजोबो बेफोरबायदिआव माने गोबां आबहावाया गुबुंले जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा कलकार कारनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि जाहोनाव आबहावाया गोबां गुबुंले जादों होननानै जों आथिखालाव बुंनो हायो आरोना आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबायदिजों जेनेबा ओ आबहावाल नङा आबहायाव थानाय गासै नै जिब-जुनार, बिफां-लाइफां लोगोसे मानसि-दुमसि माने गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जों खहा जानायखौ बा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिफां-लाइफां ओ गैयाब्ला माने दिनैसिमहालागै माने ओ सुबुं माहारिया एसेबां माने दि थांनानै थानांगौआ गोब्राब जानानै फैगौमोन मानो होननानै बुङोब्ला बिफां-लाइफांनिफ्राय ओ ओंखारनाय अक्सिजेन गेसखौसो जों मानसिफोरा एबा जिब जुनारा थां लायो बा हां लायो आरो जोंनि फ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौसो ओ बिफां लाइफांफोरा माने सोबनानै लायो। बेफोरबायदियाव माने गोबां जोङो दा थांनानै थादों होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरबायदिखौनो जेब्ला बिफां-लाइफांखौ दानफायबाय थायो अब्ला जों सानसे समावहाय बे बुहुमाव थानो हानाया गोब्राब जानानै फैगोन होननानै आं बुंनो सानो। आरो बेबाय बिदिनो जेनेबा बिफां लाइफा ओ आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोन महरै जों गोबां माने गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय कनस्ट्राकसन बाहाय बानायनाय बा हा जावखानाय। बेफोरबायदियावहाय जोङो गोबां माने आबहावाखौ गुबुंले जादों होननानै बुंनो हायो। बेफोरबायदिजोंबो बे ओ ना गामि ओनसोलाव जेरैबायदि। मा होनो बिफां-लाइफांजों बुंफबनानै थायो बा इदिनो जेनेबा ओ गोजोन सुदेम मोनो। जिब जुनारजों आबुं जानानै थायो बेफोरबायदिखौ जोङो नोगोर ओनसोलावहाय बांसिनै मोन ओ मोननो थाङा ओ आरो बांसिनै जोङो आबहावा गुबुंले जादों होननानै बुङोब्ला नोगोर ओनसोलखौनो होननानै बुंनो हायो मानो होनोबा नोगोरावहाय गिदिर गिदि दारिमिन कलकारखाना गायसनसै आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनसै। आरो बेफोरबायदियाव ओंखायनो गाज्रि गेस। फोरानो माने आबहावखौ गुबुंले खालामो आरो नोगोराव थानाय बांसिन सुबुंफोरा माने बेमार आजाराव गोग्लैनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बांसि दिनै नोगोराव थानाय सुबुंफोरासो बेफोरबायदि जेनेबा गाज्रि गेसफोरखौ जों मोननो मोननो हानायखौ जों मोनोमोन हायो आरो ओ बिफां लाइ बिफाङाबो नोगोर ओनसोलावहाय खम जानायखौ जों मोननो हायो जायनि जाउनाव जोङो नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ बांसिनै बेमार आजार जानाय बा बिदिनो लोमजा साजा जानायखौ जों बां जों मोननो हायो नाथाय गामि ओनसोलाव जेनेबा लोमजा साजा ग' जायो होननानै जाया होननानै बुंनो हाया जायो थेवबो जोंखौ जोबोद खम बिबांनि मोननो हायो। आरो बेफोरबायदि लोमजा साजा जायोब्लाबो गामि ओनसोलावहाय बिफां-लाइफां ओ बुरजा थानाय एबा जिब जुनारजों खौसे बि जय थानाय बेफोरबायदियाव माने बांसिनै बारा गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ जों जानायखौ बारा नुनो मोना नाथाय नोगोर ओनसोलावहाय जों केन्सार बिदिनो ओ किडनि स्टन बायदि रोखोमनि माने बेमार जानायखौ जों मोननो हायो। बिनि ओ बिनि अनगायै जेनेबा आबहावा गुबुंले जानायनि ओ जाहोन महरै जोङो माने गोबां बिथिंखौनो मोननो हायो जेरैहाय ओ रासायनिक हासार बाहायनाय जायनि जाउनाव हाया गुबुंले जायो बेनि जाउनाव माने जों गोबां माने आबादफोरखौनो मावनो हाया जायो। बेबायदिनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै जों गोबां मोननो हायो। आरो दै गुबुंले जानायखौबो जों मोननो हायो जेरै ओ हायाव बाहायनाय बेफोरबायदि रासायनिक इउरिया हासारफोरानो अखा हायोब्ला अखाजों सुस्र'लांनानै बिदिनो दैमाफ्राव बा दंग'फ्राव बोहैलांनाय आरो बेफोर दैफोरानो दैफ खौनो जों जेब्ला बाहायोब्ला जोंनावहाय बायदि रोखोमनि बेमार आजार जानाय बेफोरबायदियाव जों गोबां खहा मोनो हायो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जोङो मानो गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालावहाय मोननो हाबावो जेरै दैज्लां बोथोरब्लाबो आथिखालाव जोबोर खम बिबांनि अखा हानायखौ जों मोननो हासै। गोदोनि दिनाव दैबाना जालायनाय अखा हायोमोन नाथाय आथिखालावहाय माने ओ बोथोर गैयालासेनो अखा हानायबो जों मोननो हायो आरो नांगौ समावहाय एबा जेरै जोंनो दा दैज्लां बोथोराव माइ गायो माइ आबाद मावो बेवहाय जोंनो गोबां अखा नांगौ बेबायदि बोथोरावबो जों माने माब्लाबा समाव जेरै थांनाय बोसोरावहाय जोङो अखा हानाय खौ जोबोर खम माने नुनो मोन्दों माइ गायनो थाखाय खायसे खायसे हायाखै एबा खायसे खायसे सलार बायदिसिना रोखोमनि माने ओ बायदिजों दै बोखोनानैसो गायना गौ बा दै सारनानैसो गायनांगौ जादों बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोननो हायो आरोना। जुदि आबहावाया जोङो सिगांनिफ्राय आथिखालखौ बुङोब्ला गोबां सोलाय सोल' जाबोदों सिगां गां जेरैबायदि जेनेबा माबे बोथोराव अखाया बांसिन हायो बेफोरबायदि जेनेबा माइ गायनाय टाइमावहाय जोंनो नांगौ समावहाय अखा हानानै होयो आरो बिदिनो जोंनो जेबो जेंना सोमजिया बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि समाव मोननो हायो नाथाय आथिखालावहाय लासै लासै माने सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि बिगियानजों लोगोसे गोदान गोदान आगजु दिहुननाय बा गोदान गोदान माखासे बिरोंदामिनफोर ओ दिहुन नाय बायदिफोरावहाय ओ गोबां माने आबहावायानो सोलाय सोल' जादों होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो आथिखालावहाय जोङो अखाखौबो खम बिबांनि हानायखौ नुनो मोनसै आरो नांगौ समावहाय अखा हायै बेफोरखौबो जों नुनो मोनसै जेरै आथिखालावहाय मेसें बोथोर मानि दैबाना जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जों आबहावा गुबुंले जानायनि बागै गै सावरायनो हायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा।
औ औ बुंजागोन नोंथाङानो गोबां आबहावआ गुबुंले जानायनि बाथ्राफोर बुंलांखाबाय बेबायदिनो आंबो माखासे बुंनोसै जेरैबायदि आबहावा गुबुंले होनना बुङोब्ला सुबुङानो गाहाय सुबुङानो बिनि गाहाय जाहोन होननानै आं सानो। माखासे मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां बेयो जोबस्रांनायनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जादों। बिनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा दारिमिनारि कारखाना बेफोर फसंनायनि थाखाय आरो जों गावनि नांगौखिनिखौ खौल' जोङो बाहायनाय आबहावानि फारसे बारा नोजोर होयै माबायदि गुबुंले जादों बेफोरखौ जेबो सान बेफोरनो बेफोरनि थाखायनो जादों जेरै बायदि जोङो बिफां लाइफां दाननायाव आबहावाया मोनसे गुबुंले जानानै फैदों आरो बिनि गेजेरजों जेरै बायदि जोङो हानिफ्राय केरासिन थाव बायदि दिहुननाय बेहायबो हाया गोबां खहा जादों। नि गेजेरजों बांग्रिं बायदिसिना सोमजिदों आरो बिनि अनगायै जोङो जेरै बायदि आबहावा गुबुंले जानायनि थाखाय अरगें हाजो बेरहुनाय आरो दैबाना दै बानाफोराबो गोबां बेबायदिनो जोङो दाखोर दालाफोरखौ दैमा दैसा गारहरनाय बिनिखाय दैया मानेखि सा सा जाबोनायनि थाखाय आरो बेजों गोबां लोमसावनायनि लामा मोनदों बेनि थाखायबो दैबानाया सोमजिदों आरो बिनि गेजेरजों जों आबहावाखौ गु बुंले होनना बुङोब्ला बांसिनै हान्था मेलाया सोलिनाय जेरै बायदि गारि मथर साफ्रोमबो नख नखरानो आथिखालाव गारि मथर थायो बेफोरनि थाखायबो आबहावाया गोबां गुबुंले जादों बिनि उखुन्दैजों उखुन्दैया अख्रांयाव थांनानै एसिद अखाबो हा होयो बिनि गेजेरजों जोंनि गावनिबो सुबुंनिबो खहा जादों जेरै बायदि सुबुंफोरनाव बिगुरनि बेमार जादों जायो बेफोरबो बेफोरनि थाखायनो जायो होनना होननानै मिथिनो मो मोननाय जायो आरो बेनि गेजेरजों नोंथाङानो बुंलांखाबाय आबादनि बिथिङाव आबादाव जों
गोबां रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय बेफोरनि फिसा फिसा लाइफांफोरा थ थैलांनाय आरो जिब जुनारफ्रा थैलांनायनि थाखाय बेफोरो हायाव हासार गैयि जादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां मानेखे हायाव बांग्रिं बायदिसि ना बेफोर सोमजिनाया जादों आरो जाय जायफोर फिसा फिसा एम्फौफोरा जोंनो हासार जगाय बिसोरनो थैलांजोबोब्ला अब्ला जोंनि हाया गोबां खहा जायो बेफोरबो आबहावा गुबुंले जानायनि मोनफा मोनफा जाहोन आरो बिनि अनगायै जोङो। सानफ्रोमबो जि जिउ दानायाव मानेखे प्लास्टिक बायदि जोङो मुवा बेसाद बायोबा ग फ्रोमबो दखानानो जोंनो प्लास्टिक हरो बेफोरखौ जोङो जानला मानला गावनि बारि खना बायदिफोरावनो जानला मानला गारनाय बेफोरनि थाखायबो आबहावाया गुबुंले जादों। बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा जायगायाव जमायै गारनानै सावथुमनानै दोनोब्ला जोङो आबहावा गुबुं बे जानायखौ एसेबाबो होबथानो हागोननि आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांखौ जेसां दानदों बेसां बेसांनिनो बांसिन दान बेसांनि जो बां बांसि जोङो बांसिन बिनो गायोबा आबहावा गुबुंले जानाया एसेबाबो खमायगोन होनना आं सानो आरो बिनि अनगायै जोङो माखासे जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ खाथि खालायाव गारनाय बेफोरनि थाखायबो गोबां मानेखि गाव सुबुंनि गेजेराव बेमार आजार सोमजिदों। आरो बिनि गेजेरजों थाम्फै बेफोरो गोबां सुबुंनि सुबुंनि माने गे जानाय आदारफोराव थानानै गोबां बेमार सोमजि होनाय होदों। आरो बिनि अनगायै जों बुंनो थाङो जेरै बायदि खारखोनाखौथ गोबांया आथिखालाव दारिमिन खुलिनायखौ जों गंफ्रोमबो माबायावनो सोहोरफोरावनो नुनो मोनो। जाय गोबां गिदिर गिदिर खारखाना खुलिदों जेरै बायदि इडास्ट्रि जैरै इटानि थाव गावनि गोबां बेफोर बायदि बेफोर बायदि गायसननायनि थाखाय आबहावाया गो गाहाय गुबुंले जानायनि जाहोन आरो बिनि अनगायै जोङो सहरफोर बिथिङावथ नायनो थांब्ला नोंथाङा बुंखादों बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांखौनो नुनोनो थांला बिसोरो गंफ्रोमबो मानेखि साफ्रोमबो सुबुङानो बिफां लाइफां बिफांखौ दानफायदों। आरो न बां लुनानै थानो नाजादों, आरो बेनि अनगायै गासिबो सुबुंफोरानो खा बिफां लाइफांखौ दानगासिनो दान दानगास सिनो दं। बिनिखायनो मानेखे आबहावाया बांसिनसो गुबुंले जालांदों। नाथाय जोङो गामियारि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो आथिखालावबो बिफां लाइफांखौ नुनो मोननाय जायो। नाथ थाय बेफोरो गासै आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोन होनना बुङोब्ला सुबुं अनजि माया बारानिफ्राय बारा बांनाय। आरो बिनिफ्राय जानाय आदारखौबो बांसिननिफ्राय बांसिन नांगौ जादों। बिनिखायनो जेरै बायदि जों आबादखौबो जोङो गोख्रैसिनै आरो मो मोनसे बोसोरावनो जों मोनसे आबादखौनो बोथोर गैया मा गैया बेफोरबायदि गायनायनि थाखायनो बैफोरो जादों। आरो बैफोरखौ बांसिनै अरगेनिक हास सार बाहायालासिनो जेरै मिदिसिनाय मिदिसिनारि अ बिगियानारि मुगाजों ओंखारनाय बै फोरजों बैफोरजों गायनायनि थाखाय जादों आरो। बेफोरबायदि आब हावा गुबुंले जाबाय थायोब्ला। जों जोङो